खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि सम दंना दा?
औ दं नोंथां।
अ नोंथाङा सम दंब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ खेला जेरै बर'नि खेलानि सोमोन्दै जों एसे सावरायनि खेला होननानै खेला होननानै बुङोब्लाथ' जों बर'नि खेला होनना बुङोब्ला गोदोनिफ्राय गेले नाय जेरै रेदि खेला बाथा खेला गर खेला हाव खेला बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खेला दङ नङा होमब्ला नोंथां बेबायहाय दानि दिनाव जोंनि बर' सुबुंफोराबो फुटबल क्रिक केट भलिबल बेफोरबायदि खेलाखौबो जोंनि गामि ओनसोलाव जों गोबाङैनो गेलेनाय खौ नुनो मोनसै बेबायदि खेला गेलेब्ला मा मुलाम्फा जायो होननानै बुंनो थाङोब्ला जों खेला गेलेब्ला जोंनि देहा सावस्रिआबो मोजाङै थायो। बा जोङो बारनाय बेफोरखौबो जोङो गेलेयो। जोंनि देहायाबो गोग्गोयै थायो जाहा जोंखौ बेराम आजारा जेन थाबैनो साग्लोबनो हाया।
औ नंगौ।
थारैनो आरो गोदोनि खेला जेरै बाथ' गर खेला बेखौ माबायदिहाय गेलेयो होनना नानै बुङोब्ला आं बेनि सोमोन्दै एसे बुंनि बेखौ जों गेलेयोब्लाथ' गिबियावनो जोङो अन्थाइ नांगोन जोंनो। अन्थाय बे बेखौहाय जोङो थरसे थरसे गिबियावनो जोङो थरसे थरसे साबखांनांगोन बा दैखांनांगोन। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ थरनै थरनैखे दैखांनो नांगोन। बे थरथामखे लानो नांगोन बेनि बेनि उनावहाय जो जोंहा बे थाखो थाखो बारलांनायनि उनाव बेनि उनाव जोंहा साबख' होननाय फैयो बेवहायनो बेनि उनाव दालं हापा सुङा बेफोरबायदि मुङै जोङो जोंनि ओनसोलाव मिथिनाय जायो बेबायदि जों गर खेलाखौ गेले गेले देरहालाङो बेबायदिनो फुटबल फुटबल होननानै बुङोब्लाथ' दा जोंनि सुबुं फोराबो गोबां गेलेयो बेबायदिनोहाय जेरै जोंनि बर'निनो फिसा मुंदांखा फुटबल गेले- गेरेगिरि सरन नार्जारि बिदाङा- बिथाङाबोथ' फुटबल गा ओनसोलाव बा फिसा फिसा फिल्डफोराव बेफोरबायदिनोहाय गेलेनानै दा गिदिर लेभेल सिम थांनानै बेखौनो बिथाङा गावनि जिउ खुंनायनि बा प्रफेसनेल लाइनाव साननानै लाबाय।
औ नोंगौ।
खेला गेलेनानैबो सासे मो मिथिसार सुबुं महरै सिनायथि मोननो हायो बा गेदेर
नाय‌ जायो गासैजोंबो बेबायदिनो जों गि खेला गेलेगिरि जायोब्ला जोंखौ बा बबा दारिमिनारि बेफोरबायदियाव एडभारटाइस खिन्थिनो थाखायबो रां होनानै बा लिंनानै लांनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरावबो जोंहा गोबां मिथिसार जानो हायो बा गोबां हायो बे बायदियैनो खेलायाबो जोंखौ गोजौ लेबेलसिम लाङो होननानै आं सानो आरो नों बेबादि थाङाबो खेलानि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन। जेनेबा जोंनि खेला होनबाथ' गोबां रोखोमै खेला दं नोंथाङा जेरै फोरमायबोखाबाय। आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया दानिया बेफोरदि गेले खेला गेलेनायखौ जों खम नुनो मोनदों। ओ मानो होनब्ला जोंनिया दानि जुगनि जोंनिया गथ'फोरा जोंनि बेनो मब बेलाव ओंखारनाय गेमफोरखौसो गेलेनो हमजोब्बाय गोबां जेरै जोंनिया फ्रि फाय जेरै जोंनिया फ्रि फायार पाबजि बेनि अनगायैबो बायदिसिना जेरै केन्डि क्रास टेम्पोल रान बेफोरखौसो गेलनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनब्ला बेफोरखौ बेफोरखौ जों बाराद्राय गेलेनाङा हायोब्ला मानो होनबा जोंनिया बेफोर गेलेबा जोंहा खहासो जायो। जों न' सिङाव थानानै जेनेबा जोङो बेखौ म- मेगनजों नायथाब-नायथाब गेलेबाय थानायाव जोंनिया मेगना बेसे हा मेगनफोराबो हामा जानो हागौ। बेनिखायनो जों जि हायो जेनबा फिल्ड फोथारफोरावनो गेलेहैनांगौ फुटबल भलिबल बेफोरबायदिखौ। जाहाथे जोंनि सावस्रियाबो थाजिमै थायो। आरो जोंनि देहायाबो गोग्गोयै थायो। मानो होनब्ला जोंनिया जेरै फुटबल-फुटबल गेलेनाय होननाय लोगो-लोगो जोंनिया फुत बलाव जोंहा खारथिंबाय थानांगौ बलखौ पास लानांगौ बेवहाय जोंनिया खारथिंबाय थानायाव जोंनिया जेनेबा बा लेबेला बारायो आरोना जोंनिया
जेनेबा जोंनिया कास सानफ्रोमबो खारबाय थानाय बेफोर प्रेक्टिस खालामबा जोंनि देहा सोलेरफ्राव एसे बेराम आजारफोरा जोंनिया थाबैनो साग्लोबनो हाया आरो ना मानसियाबो जोंनिया एसे गो औ मानसियाबो जेने गोग्गो एबा स्ट्रं जाबोयो जोंनिया एसे। जेनेबा औ बैदिनो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंना जेरै भलिबल गेलेब्लाबो जोंना बेवहाय जोंनिया बादल'बाय थानांगौ जायो बलखौ बुख्लायनो थाखाय जोंनिया बादल'बाय थानांगौ। बेवहायबो जोंनिया गोबां मुलाम्फा। मानो ओनब्ला जोंनिया जोंनिया जेनेबा मोदोमफोरखौ थिगैनो लाखियो जोंहा बेफोराव। मेफोरखौ गेलेबा। खेलायाव खेलाखौ जों गेलेनांगौ जेनेबा जों मबाइल फोरनि खेला गेलेनायखौ गारनांगौ ए एसे औ आरो जों नुनो मोनदों दि दानिया जोंनिया मबेल मबेलनिफ्राय खेला गेलेनाबो मानसि फ्राय गोबां जोङो जेरै जेनेबा इउटुबार बा जानानै जि गोबां रां खामायनाय खौबो जों-जों नुनो मोनदों नङा होनबा औ। बेफोरखौ गेलेेनाङाबो नङा बेफोरखौ जोंबा जोङो हिसाबाव जेनेबा हायोब्ला गेलेनांगौ नांगौनि बाराबो गेलेनाङा।
नोंगौ।
उम इदिनो आरोना जोंनिया गोबां रोखोमनि खेलाफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों मबेलाव नुनो मोनदों मोगथाङावबो नुनो मोनदों। जेरै गेलेदोंबो गोबां मानसियानो गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै नोंथाङा नुबाय हरिचरन ब्रह्म हरिचरन नार्जारिनि गेलेनायखौ। आरो बेनि अनगायैबो जोंनाथ' गोबां गोबां गोदोर गोदोर फुटबल गेलेगिरि दं जेरै जोंनिया बुहुमाव मुंदांखा जेरै जोंनिया रनाल्द' लियनेल मेसि बेफोरखौ बुंनो थांब्ला जोंनियाथ' दा जेरै वाल्ड काप सोलिबाय दं बेफोरखौ मानसिफोरा गोबां नायगासिनो दं नङा होमबा? फुटबलाबो जोंनिया गोबां सिनायथि होयो मानसिखौ जाहाथे जोंनि गोबां जेनेबा गोबां गोदो लेभेलाव जों सिनायथि होनायखौ जों फुटबल गेलेनानै जानायखौबो नुनो मोन्दों नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया गोबां जेरै खारनाय बादायलायनाय आरो बे खारनाय बादायलायनाय हाइ जाम्प लं जाम्प बादायलायनाय बेनि अनगायैबो गोबां बादायलायनायखौ जों नुनो मोनदों। जेनेबा आरो दा जोंनि ओनसोलफोरावथ' जोंनिया जेरै जोंना फुटबलनि थाखाय जोंना ट्रायेल साएल सलिबाय थायो जोंनि ओनसोलफोरावबो। मानो होनब्ला जों बेफोरखौबो होबाय थानांगौ जोंनि गथ' फिसाफोरा जेनेबा जोंनिसाय उन्दै फंबाय बिनानाव मोना मानो होनबा बेफोराव सिलेक्ट जाब्लाबो जोंना जेनेबा फिउसाराव जोंनिया गोबां मोजां जाहैयो आरोना जाहाथे खासे गेलेगिरि जाहैनो हायो उनाव लासै। बेफोरजों सेलेक्ट जानानै जेनेबा गुवाहाटि सोहोराव जोंनिया गेलेहैनांगौ जायो बेनि उनाव गेलेखांनायनि उनाव जोंनिया बैनिफ्राय गोदोरनिख्रुइ गोदोर लेभेलाव जेनेबा उथिलांबाय थानो हायो आरोना।
औ नोंगौ नोंथां।
औ नोंथांनियावबो माबाफोर रोंगौथि दंबा फोरमायना होनो हागोन नोंथाङा।
ओ बेबायदियैनो नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंलांनाया गासिबो थारैनो सैथो बेबायदिनोहाय जों सासे मोजां खेला गि खेला गेलेगिरि जानोब्ला जों जौ जुवा बा निसा जिनिसनिफाय बुस्थुनिफाय जों जानगाराव थानांगोन अब्लासो जों बि सार जानो हागोन सासे मोजां खेला गेलेगिरि जेरै खारनो बारनो मोजां हानाय बेफोरबायदिसि सुबुङा जेन जों सोरखारि साख्रि जेरै पुलिस आर्मि बेफोरबा बे जबखौबो जों मोननो थाखाय जोंहा गोरलै जाहैयो मानो होमबा? सासे फुटबल गेलेगिरिया जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बे फिल्डआव खारनो गोनां जायो बा बलखौ जोनो गोनां जायो। बेफोराव जोंहा प्रेक्टिस खालामबाय थानाय बायदि जाहैयो बेफोरबादि जेरै जोंनिया दिफेन्स लाइननि जबाव बेफोरो बुहुत जोंनो हेल्प होयो बा जों बेफोरनिफायबो गोबां हेफाजाब मोनो बेबाय बिनोहाय दं गोबां खेला गेलेना गोबां खेला गेरेगि फोरखौनो बेफोरबायदि जों डिफेन्स लाइनाव सोर खारि साख्रि मोननायखौबो नुनो मोनगासिनो बेबायदिहाय औ नोंथां बेबायदिनोहाय जोंनि ओनसो सोलावबो दानिया गोबां सावस्रिनि थाखायबो गेदेर गेदेर बा बैसोगोरा फोराबो दानि दिनावथ' जोंनि जानाय लोंनाय आदार गासिबो बांसिनानो केमि केल बा हा-हासार रासायनारि हासार होना मुलि जोङो मोनजाबाय थानाय बायदिनो जायो नोंथां बेनि थाखायनो जों सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोंनि
औ
जों एक्सारसाइस खालामबाय थानांगोन जायनि जाहोनाव गिदिर गिदिर सोरखारि साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननायफोराबो फुटबल बा क्रिकेट बेफोरखौ जों गेलेबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ
सासे मोजां गेलेगिरि जानो थाखायल जों खेलाखौ गेले नाङा जोंनि देहा सावस्रिफोर गोग्गो बा मोजाङै लाखिनो थाखायबो जों खेलाखौ गेलेनो हायो होननानै आं सानो नोंथां बेबायदिनोहाय जोंनि उन्दै उन्दै इयुन जोलैफोरा बांद्राय मबेलाव खेलाखौ गेलेबाय थायोब्ला बिसोरनि मेगननि पावाराबो बा बेफोरबायदि जों दा फुटबल गेलेनाय गोदोनि घरि गेलेनाय रिदि गेलेनाय बा क्रिकेट गेलेनाय बि फोरखौ बिसोरो रोङा जालांगोन बा गेलेनो हाया जालांगोन खारनो
औ नोंगौ नोंगौ
बे बिसोर एनि टाइम मबाइलावनो जुदि पाबजि फ्रि फायार केन्दि ग्रास गेलेबाय थायोब्ला बिसोरो बेबायदि‌ दा जोंनि जाबादि प्रेक्टिकेलि खेला गेलेनांगौ बा खारना बारना बेखौ बिसोरो रोङा जालांगोन। बेनि जाहोनावनो एसे बांद्राय बेफोरनिफ्रायबो जों गियान मोनो जेरै फ्रि-फ्रिफायार गेलेबोला जेरै हिन्दी रायोबा बेयावहाय जोंहा हिन्दी रायनो रोंनायाबो एसे हेफाजाब जाहैयो
औ नंगौ
जों बेफोरखौ बांद्राय बिबांनि गेलेनो नाङा माबादि खेला गेलेयोब्ला जोंहा हेफाजाब जाहैगोन बा जोंनि जिउआव नांगौ जानाय गोनां सावस्रिफोरा जेरै मोजां लाखिनो हागोन बेफोरखौ जों बासिनानै माबे मोजां माबे गाज्रि बेफोरखौ जोंङो दिसाइट खामनानै गावबा गावनो बासिनानै बा सायख'नानै लानांगोन होननानै आं सानो आरो। बेबायदिनो हाय जोंनि गोबां फोरखौबो जों गोमालांनो हमनायखौ नुनो मोनगासिनो। जेरै बाथा गेलेनाय गर गेलेनाय दानि दिनावथ' जों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बेफोरबायाददि खेला गेलेनायखौ बांद्राय नुनो मोननाय जाला। जोंनि गामि ओनसोलावबाबो दानि दिनाव साफा साफा गार्जेनफोरा बयहाबो एनड्रइद मबाइल थायो बेफोरबायदिनो जों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौबो मबाइलनि गेमखौ गेलेनाय बांसिन नुनो मोनो आरो बेबादिबा जोंनि
औ नंगौ
गोदोनि गेलेनायफोरा गोमालांगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय दिनै खेलानि सोमोन्दै बुहुद बुजिनो हाबाय बा मिथिनो हाबाय नोंथांनिसिम साबायख'र
औ दे नोंथां न होमब्ला जोंनिया समथ'बाय
औ नोंथां थारैनो।
दे दे गोजोन्थों।